हेल'
औ खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों बिदिब्ला ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। ओ नों नोंथाङा सम दङ ना?
औ नोंथां ओ सम दङ नोंथां।
औ बिदिबा आं नोंथांजों ओ बैसागो फोर्बो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै ऐ कल खालामनाय जादोंमोन औ औ बिदिब्ला आं गिब बियाव नोंथांनो बे बैसागु फोर्बोनि बागै एसे फोरमायना होग्रोनोसै ना?
औ नोंथां नंगौ।
औ। ओ जों औ जोंहा बैसागो फोर्बो होनब्लाथ' मिथिखायो जिहुथु जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों बै बैसागुखौ माने जोबोद गाजा गोमजायै फालिबोखायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेबादिनो जोंहा बैसागुखौ जोङो मोनो बाहागोआव राननाय राननो हायो जेरैहाय जों मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो। ओ जोङो गिबियाव मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो। जों बे मोसौ बैसाग मोस सौखौ जोङो मोस मेसौ बैसागुआव जोंहा मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ना।
औ नोंगौ नोंथ
जों मोसौ खौ ओ सैथ्र' दाननि बिदिनो जोबथि सान बा जोबथि खालाराव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो। ओ जोंहा मोसौ खौ थुखिनो थाखाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो जेरैहाय ओ पाइना हालाव फान्थाव हालदै दिग्लित थि थाराइ बेबादिनो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
खौ जाय दिनखालिहाय मोसौ थुखैगोन जोङो बेनि सानसे सिगाङावनो माने बुनानै दोनफैखानाय जायो आरो। औ बेबायदिनो जाय दिनखालि हा जोङो ओमफ्राय मोसौखौ थुखैगोन जोङो बे दिनखालि माने जों फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनो सिखारनानै माने जोङो मोनसे आइजेंफोराव बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ ला लानायबा जों सिगांआव नागिर खाना दोन्नाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो ओ मोजां सु सुनानै बेखौ फिसा फिसा हानाय साखा बेफोरबादि दुलुर दुलुर हानाय जायो आरोना। ओ बेख-बेखौ जोङो ओ औवा‌ नि आरं बा आरं जिरनानै जोङो आरंफोराव सोनानै जोङो मालाफोरबो जोङो खालामनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
मालाफोरखौ गोदो गोदायनि नेम खान्थि बादि जोंहा ओ बेबादिनो मोसौ गलि बा उखुम बेफोरबादि ना बेफोरबादि दरखं बेफोर माइ होनदो जोंहा बिफोराव गोदो गोदायनिफ्रायनो दोननाय मोनसे हुदा दंखायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
खौ दासिमहालागै मानि बोखाय औ बेबादिनो ओमफ्राय जोङो मोसौखौ दिग्लिलेथि थानायजों बा जोङो बे खौ ओ बुना लांनाय जायो बेखौ जोङो ओ फोथाराव लांनाय जायो आरोना। ओ जोङो बेखौ ओ बुनानै फोथाराव लांखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो बे मोसौआ ओ जोङो मोसौखौ थुखैहैनाय जायो जोंहा मोसौखौ थुखै नायाव माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा गोबां खुगा मेथाइ दङ आरोना। जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बेफोर बोसोर बोसोर एरबाय था माने बेखौ जोंहा मोसौ थुखनाय समाव गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोंहा मानिबोखायो आरो ना। ओ जोङो बेखौबो मो सौ थुखैनाय समाव खननाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौनियाव मोसौ थुखै नाय समाव मोसौनो फोथाबो फुननाय जायो आरोना बेखौ जोङो साराय एबा खान्थानिफ्राय जोङो ओ हांगारखौ हलनानै जोङो बेखौ थाव गुबै थाव गोथां बेफोरदि ल नानै जों फोथाखौ फोनाय जायो आरो ना ओ जोङो बेखौ हेल अ जोङो बे खौ मानो फनाय जायो हब्ला जोंहा गोदो गोदाय समाव माने गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने जेन मोसौ फोरखौ अरनबारि बा हाग्र बारिफोराव हगारो अब्ला माने मोसा लख्राफोरा जानो नायोमोन आरो ना ओ बेनि थाखाय जेन जाया बेनि थाखाय जों बेफोरबायदि फथाखौ फुननानै फाख रा खालामना हरनायखौ जोङो जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फोथायो आरो ना अ बेजों लोगोसे आरो जोंहा दंबावो जे ओ मोसौ खौ जों दिग्लिटि बिलाइजोंबो बुनाय जायो मोसौ थुखैनाय समावहाय बेखौ मानो बुज्रावनाय जायो होनबाथाय जेन मोसौनावबो बेमार आजार बा बेफोरबादि ओ सोमजिया लोमजाया साजाया बेनि थाखाय जोङो मोसौखौबो जिनै दाननि थाखाय बेबादि जोथोनै लाखिनानै बेबायादि बुनाय जायो आरो ना। अ बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौ थुखैनाय सानखालिनो जोंहा मोसौनि भागाखौबो सोलायनानै गोदान फागा होनाय जायो आरो
औ थारैनो सैथो नंगौ नोंथां।
जोंहा बे मोसौ थुखैनाय सानावनो जोंहा माने मिथिंगायाव मोननाय बा गोखा गोखै जानाय आरोना। बेफोरबायाददि मैगं जानाय हुदाखौबो जों खालामनाय जायो जेरैहाय जोङो मिथिंगानि मैगं थाइगं जेरै सेजौ से था नङाबाबो सेजौ स्नि था मैगंखौ जों बुथुमना जा थारनांगौ बेफोरबादि हुदाया जोंहा दंखायो आरो ना। गोदो गोदाय समनिफ्राय जोंहा फोथायबोनाय दंखायो जे जेरै खुंखा बा दिंखिया बेबदिनो माना मुनि जारि बेफोर नेरसोन माने मिथिंगायाव जा मैगं थाइगं मोनो बेखौ जों बुथुमनानै जानाय जायो आरो ना ओ बेफोरखौ मानो जानाय जायो होनबाथाय जोंहा जोंनि देहा सोलेराव बा जोंनि बे बोसोर बा जिनै दानाव जोंनि देहा सोलेराव बेमार आजार बा सानाय सुनाय बे फोरो सोमजिया जेन सोमजियााथों बेनि थाखाय मानो जोंहा गोदो गोदाय बे समनिफ्रायनो जोङो मानिबोयोबा बेफोरबायाददि जानाय जायो आरो ना। औ ओ बेजों लोगोसे जोंहा मानसिनि बैसागो बे मानसिनि बैसागुआवबो जोंहा बैसागोनि सेथि खालाराव जों माने गामिनि रायजो राजा बेफोरखौ जोङो खुलुमनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो माने ओ जोंनि उन्दैफोरनो जों अननाय होनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय बेबादि जों मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो। ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मोसौ बैसागुखौ माबायदिहाय फालिनाय जायो एसे फोरमायथिना होनो हागोन ना?
औ नोंथां नोंथाङाथ मोसौ बैसागोनि बागै गोबां फोरमायबाय आंबो ज जाखिनि हागौ बेखौ फोरमायनोसै। औ गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागु बुङो ब्ला जोङो सैथो दाननि जोबनाय सान जायखौ जोङो दमासि बुङो जोङो बै सानखालिनो जोङो मोसौ बै सागुखौ जोङो फालिनाय जायो बेनि थाखायनो जोङो मोसौखौ जोङो थुखैनो थाखाय जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि गोबां जोंनो मैगं बा फिथाइ गंबा फिथाइ सामथाइनि गोनांथि जायो जेरै जोंनो हालदै, दिगिलिटि, पानेलाव, फान्थाव बैफोरनि जोंनो गोनांथि जायो। ओ लोगोसेनो जों थाराय बिलायजोंबो जोङो बेखौ औ थुखैनाय जायो। ओ जोङो मोसौखौ गिबियावनो जोङो सैथो दानि जोबथिखालि जोङो बय बो ओ न'खरनि औ न'खरनि बयबो जोङो बिदा फंबाय आबौ जोङो गासैबो लोगो नांनानै जों बखौ गावनो ओनसोलाव थानाय जोङो दैमा दैसा एबा जों गावनि फुख्रियावनो जोङो थुखैनाय जायो बेनि थाखायनो जोङो। ओ दिगिलिथि बिलाइ आरो बै फिथाइ सामथायफोरखौ जोङो माला महरै सुनाय जायो जोङो बै माला सुनायखौ जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो आरोना। थुखैखांनायनि उनाव बेनि उनाव नोंथाङा फोरमायनाय बायदि बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोङो बैफोर मालाखौ जोङो। मोसौ गलि एबा जोङो माइ बाख्रि दोननाय औ बेयावबो आलायनाय जायो लोगोसेनो इसिंनि जोङो दरखं एबा ओ सुबुं थानाय जोङो बै खथानि दरखंआव जोंङो आलायना दोननाय जायो औ बेनि उनाव जोंङो। बैफोर मोसौखौ ओ थुखैखांनायनि उनाव जोंङो मोनसे सल'बो खननाय जायो थुखैनाय समाव जेरै लाव जा फान्थाव जा बो सोरै बोसोरै बारिबाय था बिमा गाय दे बिफा गायदे बायदि दा जा होननानै बिनि उनाव जों मोसौखौ दिगलिति बिलाइ बुनानै जोङो बैफोर फिथाइ सामथायाइ बा जोङो मैगं थाइगंखो जोङो फि फिसा हाना लानायखौ जोंङो सास्रोद सास्रो होनाय जायो जाहाथे मोसोवा अरायस मोजांङै थायो बेमार आजारनिफ्राय खारग'यो बेनि उनाव जोङो। मोसौखौ जोङो मोनाबिलिसिम जोङो बै सानखालि ओ गिबियावनो जोंङो दुब्लि फोथाराव हेगारहरनायनि सिगां जोङो बेखौ सारायनि बा खान्थानि हांगार हल'नानै नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो फोननाय जायो आरो थाव गुबै लगायनानै जाहाथे बेखौ हाग्रानि सियाल बा मोसाफोरा जाया बा अरा बिनि थाखाय आरो ना। बेनि उनाव जोङो मोसौखौ दुब्लियाव हेंगार हरखांनायनि उनाव जों बेखौ मोना मोना लाबोनाय जायो बेनि उनाव जोङो मोसौखौ बै सानखालि जोङो गोजाम फागाफोर खौ गारनानै जोङो गोदान फागाजों जों मोसौखौ खानाय जायो गोदान बोसोर महरै बेनि उनाव जोङो ओ मोसौ बैसागु बिदिनो जोंना गाजा गोमजायै थाङो थिग बिनि उनाव जोङो। गोखा गोखैबो जानाय जायो बै सानखालि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ सेजौसे बा सेजौ स्नि था जोङो बैदि मिथिंगानिफ्राय बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं थाइगं नागिरनानै गासैबो ज' लोगो नांनानै जोङो जानाय जायो उनाव बै दिनखालिनो जोंनिया जोंनि ओनसोलाव खुंखा महरैबो जों खौ जायोना लोगोसेनो बै दिंखा मुनि भेदेलाथा बिदिनो बायदि बायदि मैगं थाइगं नागिरनानै जानाय जायो। थिग बिदिनो जोंनिया मोसौ बै सागोआ जोबलाङो बेनि नसे से खाला जोंनिया मानसिनि बैसागो जोङो बै सानखालिबो जोङो बयबो फुङावनो जोंहा थाब सिखारनानै दुगै लोबै गासिबो न'खरनि ज' लोगो नांनानै जोङो गिबियावनो बाथौ गुदियाव आवाफा नां गसायनि सेराव थांना गासिबो खुलुमो बा न'खरनि मोजांनि थाखाय जों गासिबो आर'ज गाबो। जाहाते जोंनि गोदान बोसोरा गासैनि जिउआवबो सुखु गोजोन लाबोयो आरो गासैनि देहायाबो मोजाङै थायो। बेनि उनाव जोङो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनाय जायो लोगोसेनो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ। बोर होयो बा मान होयो। बेनि उनाव जोङो गासैबो ओ रायजो राजानि ज' लोगो नां माने जोङो गामिनि थानसालियावबो जोंनिया गासैबो गामिनि मोजांनि थाखाय जोङो आर'ज गाबनाय जायो आरोना बेनि उनाव बैयावबो जोङो उन उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो मान होयो सनमान होयो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होयो लोगोसेनो मान होनाय जायो। थिग बिनि उनाव जोंहा ओ बिनि उन खालि जोंनो गासैबो गामिनि रायजो राजा गथ' गाथाइ बोराइ बेन्थ' गासैबो लोगो नांना बैसागो मागिनो थांनाय जायो। गामिनि खाथि खाथि थानाय साखाथि गामिफोराव बेनि उनाव जोङो आइजो बा बै हौवाफोर गासैबो जयै जोंनिया गोदोनिनो आबै आबौमोन होलांनाय सल' बाथा सल'फोरखौ खन्नानै लोगोसेनो खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोर -खौ लानानै मोसाहैनाय जायो। बेवहाय जोंहा आइजो फोरा ओ लांगा द'खना जेरै गोमो गाबनि गोजा गाब -नि फास्रा गोथां गाबनि आर'नाइ लानानै गाननानै ओंखारलाङो लोगोसेनो हौवाफोरनि बेलायावबो बुङोब्ला बैसोरबो ओ गोथां गाबनि आर'नाइ गोजा गाब -नि आर'नाइ बिदिनो गामसा गोथां औ औ।
मा बुंनाय बादि माने जोंनि ओनसोलाव बेबायदि रंजानाय जायो आरोना अब्लाबो जोंहा माने जों गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने गोबां माने दोरोङारि लानाय जायो जेरै जों खाम सि -फुं जथा सेरजा इफोरखौ लानानै जों मोसानाय जायो अब्लाबो माने जोङो आथिखालाव माने गोदोनि बैसागो जों दानि बैसो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरोना।
औ नंगौ नोंथां औ।
थांब्ला गोदो गोदायजों गोदो गोदायजों माने खुगाजों खुगा गावजों गाव मे -थाइ खनलायनानै बा जेरै जोंनि दोरोङारिफोर जेरै गानग्रा जोमग्रा बेखौ गाननानैबो जों माने बर'फोरनि दामजु देग्रा देरेग्रा खाम सिफुं जथा सेरजा आरो औवाजों बानायनाय थरखाखौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ बेखौ जोंहा माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो लाबोखायो नङा होमबा औ ओ बे -जों बेजों लोगोसे जोंहा माने दा आथिखालाव जों माने बेफोर बर'फोरनि दोरों -आरि दामजु देग्रानि अनगायैबो जोंहा माने गोबां फारागथि नुनो मोनदों जेरैहाय जों आथिखालाव माने जोंनि खाथि खाला मोसानो फैनायफोरखौ माने जोङो गोबां माने रोम बिदिनो बक -क्स स्टेप बा एडिअ' रेकर्डिं मबाइल फननि गेजेरजों मोसानायखौ नुनो मोननो थाङो आरो
औ नंगौ नोंथां औ।।
आथिखालाव माने जों बेफोरबादि मोसानायखौ नुनो मोनो बेखौ नों नोंथांमोननि नुनो मोननाय जायो नामा नों?
औ नंगौ नोंथां गोबां फाराग सोमजिनो हमबाय गोदोथ' बिदि खाम ज'था सि सेरजा सिफुं लाना मोसायोमोन नाथाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जों -नि ओनसोलाव बिदिनो ओ रेडिअ' बिदिनो अडिअ' बिदि दामनानै जोङो मोसानायखौ नुयो आरो गोबांखौ
औ औ।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ औ नोंथांजों सावरा औ औ। नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। औ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां औ।
औ दे।